हेलौ
हेल' औ नोंथां
खोनादोंना?
औ खोनादों
मा खालामदों?
ओरैनो दोंथ'यो नोंथां नोंथाङा बुंदो मा खालामदो? ओंखामखौ जाबाय नोंथां नोंथाङालाय?
आंबो नै दासो जाखांदों जिरायना दं आरो बोथोराबो
औ औ नंगौ नोंथां गरम बोथोर नालाय गरम जाखागोन
मा ओंख्रि जाखो?
नोंथां ओंख्रियाथ' आङो दिनै ओ दालि जादों दालिजों लोगोसे आलु बाथोन सिफ्लेना जादों आरो नोंथां
दा नोंथाङाबो मा ओंख्रि जायामोन?
आंना आलु दालि इनिफ्राय बे माबामोन ओ थाइबें
ए नंगौ
औ
औ नोंथां
ओरैनो नरमेल जाबाय आरो फुङावखाय औ
दा नोंथाङा ओ मा फरायगासिनो?
फरायनायाथ' आं दा नै जोबना दंथ'यो फरायनाया बिदिनो मास्ट टार दिग्रि जोबबाय दा जोब नानै माने दंथ'यो आरो बिदिनो माने जेखि जाया खामानिफोर मावलागासिनो
औ नोंथां दा नोंथाङाथ जिहेथु मास्टार डिग्रि जोबबाय होनबा नोंथाङा ओ फरायनाया एसे गिदिरानो जाबाय बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा जिहेथु ओ आन्दार ग्रेजुवेटबो पास खालामबाय बेजों लोगोसे से नोंथाङा दा मास्टार डिग्रिबो पास खालामनानै दङ आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा जिउआव बेबायदिनो फिसा फिनला खामानि मावगासिनो होननानै आं खोनाबाय दा बावैसो नोंथांनि बुंनायनिफ्राय दा बेबायदिनो आं नोंथांनिफ्राय मोनसे बाथ्रासो मिथिनो लुगै जे नोंथाङा बेबायदिनो बे गा सिबो मास्टार डिग्रि खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा मा जेनेबा जिउआव मा बेबायदिनो मा थांखि लादों नों थाङा मायाव सहैनो होननानै
आंथ थांखियाथ बिदिनो नै दा माने बे नेटनि माने प्रेपारेसन खालामबाय थादों दा माने डिसेम्बराव फैबावगोन मोनसे आरो एगजाम बेखौ माने लिरनो थाखाय सानदों आरो माने बे नेटखौ होबोला माने
औ
बिदिनो माने पि एस डि आरि खालामनायनि माने सान्सखौ मोनो आरो पि ओस डि खालामनो थाखाय माने नेटखौ नांगौ जायो आरो बि दिनो माने दानाथ बे कलेजफोराव जेनेबोला हायार सेकेणडारि फोराव मावनोब्लाबो बेफोर नेटखौ नांगौ जायो आरो माने प्राइभेटफोराव मावोब्लाबो बेनिखायनो माने बे एगजामखौ पास खालामना लाबोला मोजां जायो आरो गोदोथ आरो माने नेट पास जाबानो बिदिनो ओ प्रफेसार फोरनि लाइनाव माने एप्लाइ खालामनो हायोमोन दानाथ माने पि ओस दि नांगौ जायो
औ
दा जुगाबो सोलायबाय नालाय माने गोजौनिफ्राय गोजौ बिदि सोलोंथाइफोर खौ नांगौ जायो
औ
औ दा बिदिनो आरो बेफोरखौनो माने साननानै दंथ यो दा उनफोराव मा जायो मिथिला औ आरो नोंथाङा। मा सान्दों।
नोंथां आंबो दायो आन्दार ग्रेजुवेट खालामगासिनो बिए आव बि ए‌आव खालामगासिनो इकनमिक्स आव आंबो बिबादिनो सानदों जे बिए इकनमिक्सखौ खालामखांनानै आंबो मास्टार डिग्रि खालामगोन होनना सानदों। मास्टार डिग्रि खालामखांनायनि उनाव आंबो सानो मालाबा नेटखौ आंबो होगोन होननानै आ मानो होनना बुंबा जेब्ला नेट होगोन दिनै जोंहा गोबां खाबु मोनो नङा होमबा नों जोङो प्रेसार जानायनि खाबु मोनो बेबायदिनो जों नेटखौ कुवालिफाइ जाबा जों पिओइसडि खालामनो थाखाय जों मोनो। जाय पिओइसडि खौ खालामबा दिनै जोङो गुबैयै मानेखे माने गोबां बेबायदि गियान जोङो आवथायनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
बिगियानखौ आवथायनायजों लोगोसे जेब्ला जोङो सासे प्रफेसार बा बेबायदिनो सासे फोरोंगिरि जों जायोबा गुबुं गुबुन बिबिदिनो फरायसाफोरखौबो जों फोरोंनो हागोन जाय फोरोंनायजों लोगोसे जोङो बिथांमोननो बा बै फरायसाफोरनो गोबां नलेज बेफोरबायदि होनो हागोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
जायनि दारै जोङो बिदिनो जोंनि ओनसोलफोराव बा जोंनि जायगा बा जोंनि गामिफ्राव जों जौगाखांनायखौ लाबनो हागोन जों माबा मोनसे सोलायनायखौ लाबनो हागोन नङा होमबा नोंथां? आंबो बिबादिनो सानो जे आंबो बेबायदिनो दिनै फरायनानै बा मास्टार डिग्रि खालामखांना बा नेटखौ कुवालिफाइ खालामखांना बिबिदिनो
औ।
प्रफेसार जानायजों लोगोसे दिनै आङो समाजनिबो खामानि मावलांनो हानाय बिदि जाहाथे आङो जाय जाय जायगाफोराव सोलोंथाइखौ फरायसाफोरा मोनाखै बा गोबां बेबायदिनो दिनै बिथांमोना राङरारि समस्यानि थाखाय बिथांमोना बेबायदिनो दिनै मोजां सोलोंथाइ लानो हायाखै। आं सानो जे आं बेफोरबायदिनो सासे प्रफेसार जानो हाबा बेबायदिनो सासे फोरोंगिरि जानानै बैफोर गथ'फोर बा बैफोर फरायसाफोर जाय फरायसाफोरा बेबादिनो सोलोंथाइफोरखौ लानो हायाखै बा गुन गोनां सोलोंथाइ मोनाखै आं सानो दे बेफोरबायदि ओनसोलाव थांनानै आं जाहाथे ओ बैफोर गथ'फोर बा बैफोर फोरोंगिरि फरायसाफोरखौ जाहाथे फोरोंहैनो हानाय बिसोरनो गुन गोनां सोलों थाय होनो हानाय बेफोरबादि आं सानो आरोना नोंथां।
औ औ। औ मोजां।
दा नोंथाङाथ' होनबा नेटनि प्रिपेरेसन खालामगासिनो खोनानाय बादिबा
औ थारैनो नोंथाङा सानसेयाव बेसे सम होयो नोंथाङा नोंनि प्रिपेरेसननि थाखाय?
थ' बिदि माने जेब्लानो सम मोनो बिदिनो एसे एसे नायनाय जायो आरो माने। बेलेग खामानिबो माने बिदि मावबाय थानाय जायो माने फुल टाइम बिदि होनाय जाया आरो। जेब्लानो माने गोसो जायो जि फरायनो गोसो माने बेखौ नाय हानाय जायो आरो बेबादिनो
औ औ।
औ बिदि माने फिक्स बिदि टाइम टेबोल माने गैया।
औ औ आ होनबा नोंथाङा? गावनि गोसो बायदि जेब्ला गाव मोजां सम मोनो अब्लानो माने नोंथाङा नोंथांनि जि प्रिपेरेसन बा जि नोंथाङा जि फैबाय थानाय नोंथांनि जि नेट आनजाद बेनि थाखाय माने नोंथाङा नोंथांनि फ्रि समावनो माने नोंथाङा फरायो आरो ना?
औ।
औ। दा नोंथाङा बेबायदिनो नेट कुवालिफाइ खालामनायनि उनाव नोंथाङा थोंजोङै प्रफेसार लाइनाव थांनो नाजादों ना नोंथाङा ओरैनो नोंथाङा ओरैनो पिइसडि खालामनानै नोंथाङा गोबां गियान बुथुमनानै नोंथाङा गुबुन फारसे आवगायलांनो सानदों?
ओ माने नेट पास जाबोला माने दानाथ' जेराव माने मोजां मार्कस नांगौ जायो नालाय दा म नेट पास जआाल' जाया दाना माने पिइसडि खालामनोबाथ' नोंङो जेनेबा माबा नांगौ जायो जि आर एफ नांगौ जायो जि आर एफ मोनबोला मोजां आरो।
औ
जाय मोनबोला गभमेन्टनिफ्रायनो बिदि स्पनसार मोनो आरो। म मोजाङै पिओइस डि खौ खालामनो हायो आरो जोबोर अब्ला नेट पास जायो बिदिनो जि आर एफ मोनो बे जि आर एफ मोननायनि उनाव पि ओइसडि नि नि थाखाय माने पिओइसडि खालामनोबोला माने पस्टफोर दं ओंखारबोला बेखौ एप्लाय खालामनांगौ आरो इन्ट्रेन्स एक्जाम होनांगौ। आरो बिनि उनाव मोनसे मोन सिनपसिस बेखौ लिरनो गोनां जायो आरो प्रेजेन्टेसन खालामनांगौ ओमफ्राय बेयावनो माने फाइभा बिदि लायो आरो जायफ्राव पास जाबोला माने पिसटिखौ खालामनो हायो आरो बेबायदि पि ओइस डि नि प्रसेसा। निफ्रायथ' बिदि थिं जेनेबोला प्रफेसार जानो थाखायबो जेनेबा पिइसडि खौ थ' नांखागौ दाना।
औ औ
माने पिओसड आ माने नांथारगौ आरो ओमफ्राय आं दा बिदिनो नायनोसै। मा जायो नै एगजामखौ माने लिरग्रोनोसै माने बोसोर खननै जायो बे नेट एगजामा।
औ
सिक्स मान्थ सिक्स मान्थनि उनाव जायो आरो।
औ औ
माने बेयाव मोनथा मोननै साबजेक्ट थायो आरो मोनसेया गाव गनि अनार्स साबजेक्ट थाबाय ओमफ्राय मोनसे जेनेरेल थायो आरो जेनेरेल पेपार ओमफ्राय दा बेयाव माने थ्रि हान्द्रेद बिदि मार्कसनि जायो आरो दुइ दुइस'आ दुइस' मार्कस जाबाय गावावनि साबजेक्टआव थाबाय ओमफ्राय मोनसेया एकसनिया माने जेनेरेल पेपाराव थायो आरो बेखौ माने गासिबो लिरनो गोनां जायो। जेखि मेजर लाया मानो गासिबो माने बेखौ एखे होयै लिरनांगोन आरो बेबायदि माने बिनि प्रसेसा। बेनिफ्रायथ' नाइनसै पास खालामना हायोना हाया नै बिदिनो नाजागासिनो। ओ आरो नाजासेयावबो आरो जायाबाथ' माबा मोनसे खालामनांगोन गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय।
औ औ औ
नोंथांना नोंथांना मा समाव जोबगोन ओरैनो। नोंनि डिग्रिया
औ नोंथां आंनाथ' डिग्रिया जेरैबायदि जों मिथिगौ नङा होमबा ओ इण्डियानि जि इडुकेसन पलिसि गोदान पलिसि ओंखारदोंमोन टु थावजेन थुइनटियाव जायखौ खौनो जोङो निउ इइुकेसन पलिसि होनना बुङो टु थावजेन टुइन्टि स' बेखौ दिनै जोंनि आसाम हादरावबो दिनै बेखौलि आसामावबो दिनै इमप्लिमेन्टेसन खालामबाय नालाय जायनि दारै दिनै आंनि डिग्रि बा आन्दार ग्रेजुवेटआ बोसोरब्रै जायो आरो नोंथां आं आंनि बे डिग्रिखौ बा आन्दार्रेजुवेखौ आङो थावजेन टुइनन्टिफराव स्टारटदोंमोन दा बेबायदिनो आंनिया डिग्रिया आरो टु थावजेन टुइन्टिफरनिफ्राय दा जिहेथु टु थावजेन टुइन्टिक्स जाबाय आरोबाव आंना डिग्रिया बोसोरनै दंबावो दिनै बे बोसोर आंनि डिग्रिया गासै बोसोरब्रै जायो दिनै जोङो नायनो थाङोबा दिनै जोङो सिगाङो जोंनि डिग्रिया बोसोरथाम जायोमोन जायावनो ओ सयथा सेमिस्टार थायोमोन नाथाय नैबे निउ इडुकेसन पलिसिनि थाखाय दिनै जोंहा गासै टटेलै आदथा सेमिस्टार जायो बे आदथा सेमिस्टारनि गेजेराव जि दिनै गोबां बेबायदिनो स्टुडेन्टसफोरनो बा फरायसाफोरनो दिनै गोबां बेबायदिनो फ्रिदम होनाय जादों ओ दिनै नोंथाङा गोसो जायोबा नोंथाङा मोननै सेमिस्टार फार्स्ट सेन्ड सेमिस्टार खालामखांनायनि उनावबो नोंथाङा डिग्रिनिफ्राय ओंखारलांनो हायो अब्ला नोंथांनो माबा मोनसे सार्टिफिकेट होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जुदि नोंथाङा गोसो जायोबा नोंथाङा फर्था सेमिस्टार खालाम मोनब्रै सेमिस्टार फरायनाबो नोंथाङा ओंखारलांनो हायो अब्ल नों थांनो दिडप्ल'मा होनाय जायो आरो बिदिनो जुदि गासै जुदि नोंथाङा बोसोरथाम जायखौनो सिक्स सेमिस्टार जुदि नोंथाङा फरायोबा अब्लानो नों नोंथांनो बि ए डिग्रिखौ हरनाय जायो आरो बिनि उनाव बे बोसोरब्रै बा नोंथाङा जुदि सेभेन आरो ओइट सेमिस्टारखौबो खालामोबा जेब्ला नोंथाङा सिक्स सेमिस्टाराव नोंथांनि जि मार्क मार्कआ जुदि सेभेन्टिफाइभ पार्सेन्टनि सायाव जुदि नोंथांनि मार्कआ थायोब्ला अब्लानो नोंथाङा बै सिक्स आरो सेभेन सेमिस्टाराव नोंथाङा डिजार्टेसन पेपार मोनो जाय डिजार्टेसन पेपाराव जुदि नोंथाङा मोजां बेबायदिनो खालामनो हायोबा नोंथाङा बेनि दारैबो पि एस टि खौ खालामनानै बेफोरबायदिनो मोनसे सुबिदा होदों आरो बे एन इपि टुइन्टि टुइन्टिया स' आं आंनाथ' दायो फर्थ सेमिस्टारा जोब्बाय दा बे फैबाय थानाय जि सिक्स मान्थ बे सिक्स मान्थनिफ्राय आङो आगष्टनिफ्राय आंहा फिफ्थ सेमिस्टार जागोन आंबो बेखौनो सानदों जे बे सिक्स सेमिस्टारालागै आंबो जाहाथे सेभेन्टिफाइभार सेभन्टिफाइभ पार्सेन्टखौ जाहाथे आं लानो हानाय बायदि ओ जायखौ लानानै आङो जाहाथे दिडिजार्टेसन पेपारखौ सेभेनन्ट आरो ओइद सेमिस्टाराव मोननानै आंबो जाहाथे पि एस तिखौ खालामनो हानाय बायदि आरो आंबो नाजागासिनो दा मा जायो नायनोसै जेसेबां हायो गावनिफ्राय बोलोखौ होगासिनो
औ-औ
औ नोंथां नोंथां जोंहा थ' समाबोथ' जाबाय दिनै नोंथांजों लोगोसे जे दिनै रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय उन समफोराव जोङो रायलायबावसिगोन
औ नंगौ दे गोजोन्थों
दे गोजोनबाय नोंथां दे